औ खोनादों।
हेल'
खोनादों नोंथां
हेल'
खोनादों नोंथाङा आङो खोनागासिनो आंनिखौ खोनायाखैना?
औ खोनागासिनो नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
दा ओरैनो दङ नोंथां आङो
आं नोंथांजों मोन से आयदानि सोमोन्दै सावरायनो हरदोंमोन नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथाङा सावरायजागोन
दायो जों बिदिब्ला
औ नोंथां नोंथांना एसे बोरै ओ सावना बोरैबा फैदों रावा मोजां फैयाखै
मोजां खोनादों ना दा?
औ औ खोनाबाय नोंथां जागायदो दे
औ जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायदिनि बिदिब्ला
औ
औ सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ होनोब्ला जों गियान सोलोंनाय बा राव सोलोंनाय बे मोननैखौ बुजायनाय जायो जेरै सासे उन्दै गथ'आ जोनोम जानायनिफ्राय जेरै गावनि बिमानि रावखौ सोलोंजेनो नङा होमबा ना?
नंगौ नोंथां थारैनो
बिमानिफ्राय जेरै आइ आफा आदा आब' बे रावखौ सोलोंग्रोयो गिबियाव बिनि उनाव देरनानै बिदिनो जेनेबा न'खरनि सोमोन्दो जेरै आदै मादै आइ बाब उनाव
नोंथांनि रावा एसे नांथालायबाय नोंथां औ नांथा थाब थागासिनो नोंथां औ औ जागायफिनो दे।
सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो देरनो देरैलाबायै जों फरायसालियाव थांनानै जों गावखौ इयुनखौ माने गावनि इयुन जिउखौ गोदोरै लाखिनो बा मोजां दैदेनलांनो थाखाय जों सोलोंथाइ लाहैयो खोनाबायना। हेल'? हेल'?